हेलौ
हेलौ
हेलौ
औ
हेलौ हेलौ
औ आगैया खोना हादों ना
औ खोनादों
आंनाव नोंनि आवासखौ खोनाफैनो हायाखै
अ हेलौ हेलौ खोनादों ना
एसे एसे खोनाफैदों
औ
हेलौ
औ खोनादों ना आदा
मानो बिदि जाखो नों खोनाहैदों ना खोनाहैयाखै आं नों आङो नोंनिखौ खोनाफैनाय मोनाखै आवासा फैयाखै मानोबा
औ हेलौ
उम एसे खोनदों
औ खोनादों ना आदा
औ औ खोनाबाय खोनाबाय
अ
हेलौ
औ हेलौ
ओम गुबुन नाम्बारजोंसो रायजलायनांसिगोन बे मानोबा बिदि डिस्टाब होगासिनो नामा खोनानो हाया हाया जागासिनो आं
औ
नों खोनादों नामा
औ आं खोनादों हेलौ दाबो खोनायाखै ना आदा हेलौ
जानाय नंला मानोबा खोनाथारासै